हेलौ औ दा जों उम। दा जों एमाव बानायनाय एमाव बानायनानै जों जौ आरि बानायनाय बेफोरनि बागै एसे सावरायनोसै नामा? उम दा जों बेबो जोंनि थाखाय मोनसे माने मा होनो दोरोङारि लोंनाय बा जानायाव गोग्लैबाय नङा होमबा? जेनेबा जौ बानायनानै लोंनाय आरिनाय बेयो ने सिगां समावथ' जोङो जौ बिदै बियो माने जोंनियावहाय जोंनि समाजाव एंगार हायै मोनसे बाहागो होनजायो जेनेबा लोंनाय आवगाय जेबा सिगां समफोरावहाय जों मा खालाम। सावरि बादालि सावरि बादालि बा माबा मोनसे सारादु बा हाबा बेफोरबायदि फोरबोफोराव जों बांसिनानो जौ बिदैखौ बाहायनाय नुनो मोनोमोन। आरो जों बेफोरखौनो लोङै जायै माने रंजानाय आरिनाय बे फोरो दंमोन आरोखि बेनिखायनो माने आथिखालसिम बेफोर माने मोनसे एंगार गारनो हायै लोंनाय जानानै थाबोबाय आरो नङा होमबा दा आं बेखौ सावरायनो नागिरदों जे एमावखौहाय जों माबोरै बानायो? नङा होमबा मानो होनबा जोंनो जौ बानायनो थाखाय बा जौ बिदै संनो थाखाय जोंनो एमावनो गोनां गोनां नालाय एमाव नङाब्लाथ' जायाना खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
उम दा जों एमाव बानायनो थाखाय जों सिगाङावनो माखासे एमावनि मुलि एबा आगोर सिथा दंफां दा राखेब बेबायदिनो लोखोनारोदा सोरबा सोरबा खान्थाल बिजौ बेफोरबायदिबो होयो आरोखि दा जोङो सिगाङावनो एमाव बानायनो थाखाय जों बेफोरखौ बुथुमनानै ला ग्रोनाय जायो आरो बे खौ मोजांहै जेनेबा सुनानै आरिनानै फोसाब नानै जों लाग्रोनाय जायो बेबायदिनो जों एमाव देनो था खाय जों माइरं सुनानै जे माइरं खौहाय एसे सोमनानै फोरानस्र'बाय बेबायदिनो जोङो उवालावहाय जों बेखौ देबाय आरोखि
उम
देनायावहाय जोङो आलदा आलदाबो देग्रोयो माने बे मुलिफोरखौहाय जे बुथुमनानै लादोंमोन दंफां राखेब बेबायदिनो आगोर सिथा मोखना मोखोना रोदा बेफोर आरोखि दा बेफोरखौ आलादा देग्रोयो बेनिफ्राय माइरंखौ आलादा देयो बेबायदिबो देग्रोयो आरोखि माने मोजांहै गेब्लेनाय बायदि आरोखि बिनिफ्राय ज'नो देनानै लायो आरोखि दा जोंना मेन मोनसे माबा आरोखि इमाव बानायनायनि मोनसे मा होनो बिदिखौ मेन माबाया आरोखि खामानिया जादों जोंनो एमाव बानायनो थाखाय एमाव खर' होननाय बुस्थुखौ जोंनो नांगौ थारमाने उम बे नङाब्ला जे ओरैनो जे बे मुलिखौ होनानै आरो ब्ला बे जानाय नङा आरोखि एमाव खर' जोंनो नांथारगौ एमाव खर'आ मा बे गोजाम एमावखाखौ जोंनो नांगौ आरोखि बेखौ नङाब्ला माने गाज्रि जायो बेखौ होदेरफानानैसो जों देनानै बेखौहाय आराम सिदोमा सिदोमा खालामबाय नङा होमबा बेनिफ्राय जोङो माने सुबिदा बायदियै जोङो लावथब लावथब खालामनानै एसे दाब्ले दाब्ले खालामो लाथु- खौबो खालामो जेनेबा गल गल दाब्लिखौनो बांसिन खालामनाय नुनो मोनो आरोखि बेबायदिनो जों एमावखौहाय बानायनानै लायो
उ
बेनिफ्राय जोङो जौ जुमाय संनोसै नङा होमबा एमावखौथ' जों बानायबाय फोराननानै लाबाय मोजां जाबाय आरो जों जुमाय संनो थाखाय जों खायफाया माने न' न'आव मोननाय जे एंखुर बेखौहाय माने बांसिन माने बाहायोमोन आरोखि सिगां समाव ओरैनोथ' उवालावनो जोङो माइखौ सौवोमोन नालाय दा बेफोरावहाय जों जोंनि माइ माइरं जाग्रा बेनि अनगायैबो जों माखासे एंखुर ओंखारो बे एंखुरफोरखौनो जोङो एमाव महरै जों संनानै जुमाय संनानै जे जौ बिदै लोंनाय आरिनाय बेफोर दङ आरोखि दा ओरैनोथ' जुमाय संनो थाखाय जों बेफोरखौनो बांसिन बाहायो ना- थाय आथिखालाव मा खालामो जों बाजाराव मोननाय बे माइरं आरि बा कनट्रलाव मोननाय माइरं आरि बेफोरजोंबो जों सङो दायो उम आरो बाजारफोरनिफ्राय जों माइरं रुनायनि एंखुर बेफोरजों जों सङो आरो मोनसे माइब्रानि माइब्रानि जेनेबा मा होनो जौ बिदै संनो थाखाय जों माइब्रा माइरंनि एंखुर नङाबा माइरंखौ जों बाहायो आरो बेफोर संनानै जे एमाव होनांगौ बे एमाव होनायनि आदबाबो आलादा आलादा जेनेबा जौ माइब्रानि जौ बिदै संनो थाखाय जोङो बिदिनो एमुखौहाय नायनानै जेनेबा मोनसे गाहामल' बा खावसे गाहामल' होयो। थिग बेबायदिनो ओरैनो साादारन जौ बिदै संनो था खाय जों एमावखौहाय एसे बुरजा होयो बेबायदि आरो।
ओरैनो नोंथां आंथ' एमाउनि बागै एसे बुंबाय एमाउ बानायनायाव नों नोंथांमोननिजों आं बुंनायजोंहाय एसे फाराग दं नामा? आरो फाराग गैयाबा बुंनांला फाराग गैयाबा नोङो जेनेबा जौफोरखौहाय माबोरै सङो बेखौल' एसे बुंदो बेनिफ्राय नोंसिनियावहाय बे जौ बिदैफोरखौहाय मा मा जेनेबा फोरबोफोराव बाहायोमोन आरो आथिखालाव माबायदि बाहायो बेखौ एसे बुंदो नामा नोंथां। ओम
जोंना जौ लोंनायनि हुदाया गोदो गोदायनिफ्रायनो दंखायो जों बबे समनि फ्राय लोंबोदों जों बेखौबो बुंनो हाया नाथाय जाय समनि फ्राय जोंनि बर'फोरा गामि गायसननानै संसार जालायबोनो रोंदों बै समनिफ्रायनो जौ लोंनायनि हुदाया दङ होननानै जों बुंनो हायो। गोदोनि दिनावथ' जोंहा जौखौहाय बिदिनो खामानि मावनाय सानफाथोलो खामानि दामानि मावनायनि उनावहाय मोनाबिलि समावहाय जोङो एसे मेंगानायनि जोंहा जौ लोंनायनि माखासे हुदाफोर दङमोन दा जोंनि बर'नि गुबै जौ होननानै बुङोब्ला जोङो जौ बिदैखौनो बुंनांगोन नोंथां।
उम
जौखौ दोङो माइब्रानिबो संनो हायो माथानिबो संनो हायो। बिदिनो गुबुन गुबुन जौ आरो बे जौ बिदैनिफ्रायनो जोङो जौ गोरानबो खालामनाय जायो। आथिखालाव जोंनि बे जौ बिदै आरो गोरानखौ जोङो जि आइ टेकबो मोननो हाबाय। जोंनि बर'नि जिउ होननानैहाय दा थिग बेबायदिनो जोंहा जौ सौनो थाखाय जोंहा दहाय नोंथां होननाय बायदि जोंहा एमावनि गोनांथि जायो। जाय एमावखौ जोङो माइरंनिफ्रायनो बानायनाय जायो जेरै माइरंखौहाय जों दैयाव सोमगोना दोननानै सोमखांनायनि उनाव जों बेखौ मनाफ्राव बा खेरखाफ्राव दैखौ सर' होखांनायनि उनावहाय जोङो उवालाव देनाय जायो। उवालाय जोङो दंफां राखेब जेरै नोंथाङा होनायबायायदिनो जोङो मो खोना बिलाइ होनाय जायो आरो खान्थाल बिलाइफोरखौबो होनानै जों बेखौ देनाय जायो। देखांनायनि उनावहाय जों बे बेवहाय गथा गथा एबा जोङो लारुफोर बायदि जों बानायनानै साल दाावखुमै बिलाइयाव जोङो संग्रायाव दोननाय जायो। दोनखांनायनि उनाव जोंहा एमाव खर' नांगौ बे एमाव खर'खौ सिफ्रुनानै जों बेयाव होनाय जायो। बिनिफ्रायनो जोंना एमाउआ जायो दा जौ संनो थाखाय जोंहा गिबियावनो ओ माइरंखौहाय जोङो खायफा एंखुरुरजों सङो खायफाया बिदिनो सेर सेर माइरंजों बिदिनो बैसागु समावहाय जोंहा जौखौ माइब्राजों बांसिन संनायखौ जों नुनो मोनो माइब्रानि जौआ आरो गोदै बो जायो लोंनोबो मोजां जायो। दा बांसिन सोमावसार जोङो बैसागुयावहाय जोङो माइब्रानि जौखौ लोंनाय जायो दा थिग बेबायाददिनो जौ संनो थाखाय जोंहा गिबियावनो माइरंखौ जों रुनानै लाग्रोनांगौ रुनानै जोङो ओंखाम महरनि होनांगौ बिनि उनाव जोंहा पाल्तिक बा थालिर बिलाइफ्राव खुरननानै दरसे एसे सु सोनानै जोङो एमावखौ एमावखौ सिफ्रुनानै जों लगायनानै दोननाय जायो नों हरसे हरसे दोनखांनायनि उनावहाय जोंहा बेखौ थौ एबा बालथिङाव जोंहा मोनसे जानथा होननाय दङना नोंथां बेखौ जोङो सोनानै दोननाय जायो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ खायफाया बैसागु बोथोरफ्राव सङोब्ला बोसोरफा मानि दोनो बिनो सय मास सात मास बिदिनो जों बांसिन सप्तासेजों जों बांसिन लोंनाय जायो जौ बिदैखौहाय बिदिनो जों जान्थायाव जुदि होनानै दोनोब्ला आराम खावखांनानै लोंनो जोंहा मोजां साबसिन जायो बेबायदिनो जोङो
जौखौहाय संनाय जायो दा बेबायदिनो जोंनि जौ लोंनाय हुदा होननानै बुङोब्ला जोंहा बैसागु बोथोरा जों बयबो बांसिन सुबुङानो उन्दै गेदेर सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै जों जौ मागिनानै लोंनाय जोंना मोनसे दोरोङारि हुदा दङ बेनि अनगायैबो जोंहा धोरोमारि माखासे फोरबोफोरावबो जोङो लोंनाय जायो जेरै न'खरफ्राव फिथाइ सलामिनि फुजा होयोब्ला बांसिन बाथौआरि सुबुंफोरनि फुजा होनायाव जौ लोंनायखौ नुनो मोननाय जायो बेनि अनगायैबो जोंहा जेरै फुजा मेलाफोर जेरै लोखि फुजा दुर्गा फुजा बेफोरावबो जोंहा जौ लोङो मागो दमासिफ्रावबो जोंहा जौ लोंनायनि हुदा दङ आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो गोदोनि दिनाव जोंहा बांद्राय खामला हाजिरा होनाय बा खामला हाजिरा जों होनायखौ नुनो मोननाय जायामोन नोंथां जायनि थाखाय जों माबा मोनसे खामानि मावनोब्ला जोङो सावरि जानायनि जोंहा हुदा दङमोन जेरै जोङो गोदोनि दिनाव जोंहा थुरिनि न' लुयोमोन बै समाव जोङो उखुम उलाब नो थाखाय एन्जुर दुमनो थाखाय जोंहा सावरि लिनाय जायोमोन नोंथां बे सावरि लेंनायाव जोंहा जौ लोंनायनि माखासे दोरों दङ जेरै खाजिफोर एवनानै जौफोरखौहाय जों लोंनाय जायोमोन आरो बेनि अनगायैबो बे जोंहा हाबा हुखाफोराव आतमंगलफ्राव जोंहा जौ लोंनायनि हुदा दङ हाबायावथ' जोंनि बर'नि हाबायाव बुंनो थाङोब्ला जौ जौ जोंनो खुंनाय जायो बयबो जौ थ' जौ बिदैफोरखौथ' बांसिन सुबुङानो लोंनायखौ नुनो मोनो खायफा खायफा सुबुङा लोङा थेवब्लाबो जों बांसिन जोंनि बर' हारिनि मोनसे हुदा हिसाबै जों बेखौ लोंनायखौ नुनो मोननाय जायो बेनि अनगायैबो जौ होननानै बुं होनोमब्ला जोंहा जौ गोरान बे जौ गोरानखौबो जों जौ बिदैनिफ्रायनो बानाय नाय जायो जेरै जौ गोरान बानायनो थाखाय जोंहा मोख्रा खर' नांगौ थौ नांगौ बथल नांगौ नलि नांगौ जायो बिदिनो जोंनि जौ अफ्रिखौ दोननाय थौ गंसे थाबाय बेनि सायाव जों मोख्रा खर' दोनो मोख्रा खर'नि उनावहाय जोंहा आरोबाव सायाव थौ फिसा गंसे दोननाय जायो बे दोननायनि जाहोनानो जाबाय जों बेवहाय दै होनाय जायो जाहाथे बै अफ्रिनिफ्राय जेखिनि खफ ख' जानानै उरायनाया बै थौआव नां थानानै जाहाथे मोख्रा खर'नि थोरसियाव गोग्लैनानै नलिजों गोग्लैनानै बथलाव हाबफैयो बिनि थाखाय जों बेखौ होनाय जायो बेबायदि जोङो खफ'उरायनानै जौ गोरानखौ बानायनाय जायो दा जौ गोराना गनाय समावहाय एक नाम्बार दुइ नाम्बार बिदिनो गयो एक नाम्बार जौखौहाय जों बांसिन गोसा होननानै बुंनाय जायो ओमफ्राय जोंना दुइ नाम्बार तिन नाम्बार बिदिनो दुंग्राफ्राव जों बरननानै बै जौ गोरान एक नाम्बारजोंहाय जों लगायनानै जों बेखौ लोंनाय जायो
उ उ
जौगोराननि निसाया जौगिसिननिख्रुइ एसे बांसिन दा आथिखाल समावबो जोङो बर' गामि गामि बांसिन जोङो जौ गोरान गिसि लोंनायखौनो नुनो मोनो नाथाय खायफा खायफा जायगायाव दिनै जेरै बिलाथि जौ बेलाथिफोर गुबुन हादोरफ्राव बानायनाय बा गुबुन गुबुन जेरै जौ गोजा बेफोरखौहाय जोङो लोंनायखौ नुनो मोनसै नाथाय जोंनि बर'नि गुबै होनोबा जोंहा जौ गोजा आरो जौ